हेलौ।
औ खोनादों ना नोंथां।
औ नोंथां नोथांआबोखोन
औ आं खोनादों नोंथां।
औ।
ओ मोजाङैनो दं नोंथां दासान्दि आं गसायनि अनायाव मोजाङै दं। नोंथाङालाय माबोरै दं?
औ।
ला
औ नंगौ। नोंथांना ओ बारा नेटवर्कआ नाङाखै खोमा। ओ एसे ओ बारा मोजां खोनायाखै नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां? हेल'। हेलौ। नोंथांआ खोनादों ना। हेलौ। हेलौ।